आ हेल' थां
अ खोनादों हेल' हेल' अ खोनादों दे
खोनादोंना नोंथां हेल'
खोनादों खोनादों
हेल' नोंथां
खोनादों हेल'
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' खोनादों दा
हेल' नोंथा
अ खोनादों
खोनादोंना हेल' हेलौ औ खोनादों आ औ खोनादों
हेल'
हेल'
आं खोनादोंबाय दं नोंनिखौ
खोनादों हेलौ खोनाबाय दं नामा होनदों
खोनादोंना नों
आंथ' खोनाबाय दं नोंनिखौ खोनादों
हेल'
हेल' आं खोनाबाय दं नोंनिखौ
हेल' नोंथां
आं खोनाबाय दं नोंनिखौ हेल' हेल' हेल' हेल'
हेल'
खोनादों खोनादों नोंनिखौ
औ रायलायजागोन दे औ सावराय जागोन उम
औ -औ।
बे दैज्लां सिजोनाव माइ आरो लेस्रा फेनदि एथा गोरान आबादनि बेबहाय जेराव जों गोबां दे साम
औ -औ। औ खोनादों। हेल'